अ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन दा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन हायो निस्सय।
दा होमबा जों दैनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय दैनि गोनांथिनि फारसे
औ औ आदसा दे नोंथां सावरायजायो।
औ दै होनबाथ' जों बयबो मिथि मिथिखागौ दैया जोंनि सामफ्रोबोनि जेनाखि जिउ खुंनाय नाय बेवहाय मानि दैनि गोनांथिया गोबां आरो। जोंनि जेनाखि
उम नोंगौ नोंगौ।
दा जों लो-लोंनायनि फ्राय लानानै जेनेबा दैनि बाहायथिखौ बुंनो थाङोबा गाहायै दैयानो जोबोद बिफाव लायो आरो जोंनि । जेनाखि सानफ्रोमबोनि जिउ बेवहाय बुं। औ बुंनो थाङोबा जों दैज्लां बोथोराव माइ गायनो थाखायबो जोङो दैनि गोनांथि जायो।
औ औ औ औ एखे नोंथारगौ।
दा दै गैयाबा जों माइखौनो गायनो हाया।
उम उम।
औ माने सुबुंफोरा जेनेबा ओंखाम जानानैसो थांना थायो नालाय नोंथां।
औ औ औ
जेनेबा माने बेफोरो अखा मोनबासो जेनेबा दुब्लि फोथाराव माइ गायनो मोनगोन दा बेफोरबायदि माइ गायनाय गायनो मोनबासो जों सुबुंङा जेनाखि ओंखाम बेखौ मोनजागोन आरो दा बेल' नंङा माने दैनि बाहायथिया जेनेबा जों दैनि गेजेजोंनो गोबां बायदिसिना बानायनायबो नुनो मोनो जेनेबा गोलोम बो बोथोराव बरब बाथायनाय
औ
थान्दा बायदिसिना फेबसि बेफोरबादि बाथायनाया जाहैबाय दैनि गेजेरजोंसो गासिबो जाजोबो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
दा जों लोंनायनि अनगायैबो जेनेबा बायदिसिना सुनाय मानाय जेनेबा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंख्रि ओंखाम संनायाव बाहायनाय बेफोर माने सुबुंफोरनि गेजेराव नांबाय थागौ आरो नोंथां।
औ
औ दा नोंथांङाबो दैनि फारसे एसे मा मा गोनांथि जायो सुबुं
ओ फो-फोरमाय जांगोन नोंथां ओ दा जोंङो दै होननानै बुंङोलाथ ओ दै नंङाब्लाथ जोंङो सुबुं माहारि या थांनानै थानो हाया जाहैबाय। जेरै जोंङो आदार जायो नंङा होमबा ओखाम जायो खाजा बनजा बायदिसि सिना जायो जोंङो दैखौहाय लोंनागौ जायो आरोखि ना ।
औ
दै नंङाबा जोंङो माने थांनानै थानो हाया आरोखि ना। दैयानो जोंनि गाहाय होनना बुंजायो जेरैहाय आब बाद मावनायनि बिथिंङावनो होन जेरै माइ गायनायावनो होन बायदि रोखोमनि आबाद मावनायावनो होन दैखौ जोंनो नांगौ आरोखि ना।
औ।
जेरै हाय जोंङो आबादफ्राबो माने दै नंङाबा माने जाया आरोखि ना। जेरै हाय मोस औ मैसो बेफोरबो दै नःङाबा थांनानै थानो हाया गांसो जायो बिसोरो दै गांङो दैखौ नांथारगौ जायो बिफां लाइफांनि बेलायावनो होन दै मोनाबा बिसोरबो रानजिं खुजिं जाजोबो। जेरै हाय नाय नोंथां जेरै हाय मेसें बोथोरावहाय बिफां लाइफांफोरा बिलाइआ राननानै माबायदि जायोना रानज्रिं खुनज्रिं जाजोबो ना बेस्राफोर
औ
जेब्लानाखि दैज्लां बोथोर सफैयोना अब्ला अखा मोननायजों ‌ मानि बिफांनि दालायाव गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना
औ नोंथां।
आरो बेल नंङा आरो मानि गांसोनि बेलायावबो जिथुनाखि जिब जुनारफ्रा जायो गांसो बेफोरबो मानि अखा मोनब्लानो माने आराम मानि खिलियो आरोखि ना नोंथां ।
औ
औ आदसा नोंथां आरो बेल' नंङा दैजोंनो मानि ओ जोंङो मोब्लिबबो दिहुननो हायो। बायदि रोखोमनि खामानियाव मानि दैखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोखि ना।
औ
औ औ आथसा नोंथाङा सानबेसे अ सरि सानसेयावहाय लिटार पे दै लोङो खौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बुंनो थाङोबा दैया जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार ना नोंथां।
औ औ औ औ
दा आंबो बिदिनो आरो नोंथां जेनेबा गोनांथि होनानै आं दैखौ लोङो आरो आंनि लोंनाया बिदिनो आरो आं मानि बथल दंखायो आंना बिदिनो बा लिटार जानाय मोनसे आं बेखौ मानि सानसेयावहाय माने थाम लिटारसो लोङो आरो बे खावसे माने अखमबा नाजायो आरो लोंजोबनो अब्लाबो हाजोबा आरो नोंथां
बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा
औ
उम
दा बिदिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोर नङा होमबा
औ औ औ औ
औ बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा वाटार पार्कफोर दं नामा नोंथां एसे फोरमायना होलाय
आदस्सा नोंथां दङ दङ दङ दङ वाटार पार्क दङ जेरैहाय जोङो ओ रायमना रायमना वाटार पार्क दङ
औ
जोङो दा मानि गरम बोथोरावहाय मानि बयबो सुबुंफ्रा मानि थान्दा थान्दा दैयावहाय दुगैनो लुबैनो नङा नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
उम बेनि थाखायनो मानि बे दैयावहाय मानि बयबो सुबुंफ्रा मानि बोजों बोजोंनिफ्राय मानि दुगैनो थाखाय फैयो आरोखि ना बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गासिबो मानि बहाय दुगैनो फैयो आरो ना जोंनि खाथि बे रायमना रिच वाटार पार्क आरोखि ना नोंथां।
औ
औ औ औ औ आरो आङो बावनो मानि खामानि मावो आरोखि ना
अ माइ गड नोंगौ नोंथां
बे वाटार पार्कखौहाय नायदिंग्रा हिसाबै आङो बाहाय खामानि मावो आरोखि ना नोंथां
औ
बिदिनो वारकारफ्रा दङ आरो आंजों लोगोसे सा ओ जिब जन दं आरोखि ना
औ औ
दायो बि रांजोंनो माने खुनुरुखुम न'खर सोलिनायाव एसे माने हेफाजाबखौ फैयो आरोखि ना नोंथां दा बिदिनो नोंथां औ बुं दे
ओरैनोथ' नोंथां बेबायादि जेनाखि नोंथाङा बुंनाय बायदि रायमना नेसनेल ओ वाटार पार्क नङा होनोमबा
औ औ औ
बेनि अनगायैबो माने सरलपारायाव दासान्दि माने गोबां जेनेबा गरम बोथोरनि थाखाय दुगैहैनाय जों गोबां सुबुंखो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो। औ थारमानि जोबोद मोजां आरोना जेनेबा बिदि स्राय स्राय बोहैनाय दैफोरा दुगैनो गुसु जायो नङा होमबा
औ
औ जोबोद मोजां दा ओरैनो बे रायमना जेनाखि वाटार पार्क नङा होमबा नोंथां
औ
बे साइदआव माने संकसबो दं नामाथाय ना नोंथां संकस
अ आदसा दङ दङ नोंथां संकस दङ संकस मानिस सोरबा सोरबा माने बाहायबो दुगै हैयो आरोखि नालायसं दैयावहाय बे संखस दैयावहाय माने दैया गुसुथार बेनाबो मोजांथार थान्दानो दा गरम बोथोराव जा आर थान्दा आराम जायो आरोखि ना दुगैनो नोंथां आरो खाथि खाला माने भुटान हाजो नुहुरो आरोखि ना मिथिंगानि नु जोबोर मोजां आरोखि ना दुगैनायजों लोगोसे
माने मिथिंगायानि सिनारिखौ जोङो नुनो मोनो गोसोखौबो गोजोननाय लायो आरो खि ना बाहाय थांनानै
औ
दा नोंथाङा ओरैनो अबे बबे वाटार पार्क बेफोरावहाय दुगै खांखो
आंथ' ओरैनो थांफेराखै नोंथां बिदिनो जोंना दैमा दं आरो बिदि हेल' खोनादोंना एबार खोनानो हादोंना औ माने आं बिदि पार्कआव औ खोनादोंना
औ औ औ खोनादों
आं माने नोंथां पार्कफ्राव बिदि वाटार पार्कफ्राव दुगैहैयाखै आरो माने दिनैसिम आं माने गामि ओनसोलनि सासे सुबुं नालाय बिदिनो जोंना गामि ओनसोलावनो जेनेबा स्राय स्राय दै बोहैनाय दैमाफोर दङ आरो जोंनि खाथि खालायाव दा बेवहाय जोंनि जेना गामिनि सुबुंफ्र बेयावनो मानि जानाखि दुगैनायनिफ्राय लानानै सि जोम सुनाय बेफोरखौ माने बे दैमायावनो थांनानै मावहैयो आरो दा आं माने बेयावनो बेफोरावसो दुगैनो मोनदों आरो जेनेबा बिदि जेनाखि नोंथाङा बुंनाय बायदि वाटार पार्क बेवहाय माने आं दुगै हैैफेराखै आरो दिनैसिम
आदसा नोंथाङाथ' गामिनि सुबुं जाहैबायना नोंथां ओ नोंथाङा थ' मानि दैयाव दुगैनायफ्रावथ' आखा फाखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा थब्ल'नाय सानस्रिनाय ओ ना थिमि दावनाय ना मागुर दावनाय बेखौ दावनो रोंङो ना रोङा
ओरैनोथ' नोंथां औ नोंथां खोनादोंना
ओ औ बुंदे
दावनोफोरखौ रोङो आरो नोंथां
औ ओं
ओमफाय नोंथां आमफाय बे आं मानि
हेल'।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों।
एसे एनै रोङो आरो नोंथां। माने गामियाव दुगैग्रा हिसाबै ओमफाय ना थिमि दावनाय